हेल' न
औ।
औ नों नोंथाङा होनो नोंना औ। औ नोंथांजोंहाय आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथांखौहाय नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन मा आयदानि सायाव सावरायहांदों
जोङो माने देहाखौहाय माबोरै जोथोन लाखिनो हायो? एबा माबोरै जोथोन लाखिनांगौ बिनि बागै नोंथाङा ओ एसे गुवारै फोरमायनानै होग्रोदो।
औ जागोन दे जोंहा देहा होननानै बुङो थ' नोंथाङा मिथिखागौ देहायानो जोंनि धोन ओ दानिया देहाखौ जोथोन लाखिनाया जों साफ्रोमबोनि बिबान।
औ
जोथोन लाखिनाय होननानै बुङोब्ला जों जेरैजाय ओ गांसे गस्लाखौ सानफ्रामबो सुयो थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि देहाखौबो सानफ्रामबो नायनांगौ जायो। जेरै जे जानायनिफ्राय लानानै जोंनि सानफ्रामबोनि फिजिकेल एक्टिभिटिसफोर जेरै जोङो
औ
सोरबा बायदिया देहायारि जुदि उसुबिदा दङब्ला हमनानै ला खारनो हाया अब्ला थाबायनाय थाबायनो हाया बायदि बायदिसिना खामानि मावनाय दा बेबो देहायाव जोथोन लानाय गोग्लैयो। बेनिफ्राय जोंनि जि जानाय आदारफोर जों जेरैजाय ओंखाम जायो एबा जोङो बायदिसिना जायफोर निसा जिनिस जाय जोंनि देहाखौ खहा खालामो
औ
दा बैफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला जों जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो देहायाव जानो गोनां जिखिनि बेरामफोर एबा खैफोदफोर बेनिफ्राय जोङो गोजान जानो हायो दानिया नोंथाङाबो आं एसे फोरमायनानै नायो
औ जागोन नोंथां ओ जेरै जोंना देहाखौथ' जोथोन लाखिनांगौ जेरै ओ जोंनिनो माने बिबानखा नङा होमब्ला नोंथां? ओ बिदिनो जोंना ओ देहाखौहाय जेसेांनो ओ जोथोन लाखिगोन एसेबांनो माने जोङो बेमार आारनिफ्राय मान रैखा मोननो हागोन आरो नोंथां ओ जेरै जोंना ओ माबा मोनसे गाज्रि मुवा बेसाद दाङोब्लाबो जोङो बिदिनो आखाइ फोरखौहाय साबोनफोरजों सुनानै बिदिनो जोङो ओ गावनि गन्थं एबा मेगनफोराव दांनानै लानङा मानो होन्नानै बुंङोब्ला जोंना बेफोराव गाज्रि जिदादफोर दाङोब्ला माने गोबां भाइरासफोर एबा बेक्टेरियाफोरा जोंनि आखाइयावहाय माने सिथाबनानै थायो। बिनिखायनो जोङो माबा मोनसे गाज्रि मुवाफोर दाङोब्ला एबा माबा मोनसे गाज्रि जिरादफोरखौ जोङो दाङोब्ला जोङो सिगाङावहाय ओ दानखांनायनि उनावहाय जोङो ओ आखाइखौ माने साबोनफोरजों सुनानै माने जोथोन खालामोब्ला माने जोंना बेफोरबायदि जेरै बेमार आजार फोर माने जानो नागिरा आरो नोंथां। जुदि जोंहा ओ बिदिनो गाज्रि जििरादफोरखौ दांनानै जानला मानला ओरैनो बायोबाथ' जोंना ओ बेफोरबायदि आखाइफोरजों माने दांला लायोबाथ' जोंना बेमारफोरा जाहागोन नङा होमब्ला नोंथां? ओ जेरैहाय जोंना गन्थंफोरजोंहाय बायदिसिना बेफोरबायदि ओ गेसाव गोफोन मोनामनायफोरा हाबलाङोब्ला जोंना बिदिनो गोबां बिदिनो उरि खि फिनाय गोबानाय खर' सानाय बेफोरबायदि गोबां बेमार जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय ओ गोबां माने रुल्सफोर दङ बे रुल्सफोरखौहाय जोङो माने मानिनानै सोलियोब्ला जोंनि देहाया माने अरायस माने गोग्गो थागोन एबा बिदि बिदिनो जोथोन लाखि लांबाय थानो हागोन आरो नोंथां बिदिनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जायोब्लाथ' जोंना देहानि गोबां खहा जाखायिआनो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ बेफोरनि गोजानाव थानो हायोब्ला नो मोजां आरो जेरैहाय जोंना गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि गाज्रि मुवाफोरखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि जिउ खहा जानाय थवबो जोङो नुनो मोनदों। जाय सुबुाहाय बेफोरबायदि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ माने बाहाया एबा लाया बेफोरबायदि सुबुंफोरा माने दासिमबो माने मोजाङैनो दङ जेरैहाय जोंना बेफोरबायदि निसा निसा लायो सुबुंफोराहाय बिसोरनि देहायाहाय माने गोग्गो थायो आरो जोंना बेफोरल' नङा जेरै जानाय लोंनायनि खेथ्र'आवबो जोंना गोबां बेमार आजार जानो नागिरो बेनि ओंखायनो जोंना जेरैहाय जानाय लोंनायखौबो माने गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो जेरै लोंनाय दैफोरखौबो जोङो गोग्गो दैखौ लोंनांगौ जेरै जोङो जानला मानला दैखौ खौ लोङोब्ला जोंना दैनिफ्रायबो माने गोबां बेमार जानो नागिरो बिनिखायनो जोङो देहा खौहाय जोथोन लानो थाखाय गोबां आबाद खालामनांगौ जायो जेरै जानाय लोंनायावबो जोङो ओ। जोङो जामुंखौ ओरैनो खोबालासिनो दोनोब्लाबो बै खोबालासिनो दोननायावहाय ना गोबां ए मनलाफोराग्रानानै गाङो बेफोरखौहाय जों नायालासिनो जानला मानला जायोब्ला जोंनि देहायावहाय गोबां बायदिसिना बेमार जानो नागिरो एबा जायो आरो जेरै लोंनाय दै जों आइरनफोरखौ जोङो उदै सिङाव हाबलां होयोब्ला जोंना बिदिनो गोबां बेमार जानो नागिरो जेरै बाथलफोरबो जायो जोंनि सिङावहाय बेनिखाय ओंखायनो जोङो लोंनाय दैखौबो माने फिल्टार खालामनानै लोङोब्ला जोंनि देहाया माने गोग्गो जायो आरो ग म म जोंनि उदै सिङाव हाबलाङा आरो बेफोरबदिनो जोंना जानाय लोंनायाल' नङा गोबां निजेनि गाननाय जोमनायफोरखौबो जोंना जोथोनै लाखि नांगौ ओ जेरै जों सि जोमखौ ओ सुआलासे नो जुदि जानला माना गानबाय थायोब्लाबो जों माने जोंनि देहायाव माने गोबां बेफोरबायदि माननायफोरा जानो नागिरो माननाय बेमार जानो नागिरो मानो होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो थाग्रा खथाखौबो जोथोन लाना लानांगौ जायो। जेरै देहाखौ जोथोन लायो थिग बेबायदिनो जोंनि थाग्रा फुलि एबा बिदिनो ओ उन्दुनाय बिफोरखौ खौबो जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ अब्ला जोंना माने देहायाव एसेबां माने बेफोरबायदि माननाय बेमारफोरा जानो नागिरा मानो होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै बैसांफोरावहाय बनाय सिफोरखौहाय जोङो जानला मोनानला बेखौनो माने एसेबां गोबाव ला गिरबावनानै उन्दुबाय थायोब्ला माने जोंनि देहायावहाय माने बिदिनो एम्फौ एनला सिरिना थानायफोरा माने बिनि माने बिनि श'फोरा सिरिनानै थायोब्ला जोंनि मोदोमाव मनायफोरा जानो नागिरो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो माने देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो थाग्रा खुलिखौबो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो फारसेथिं जानाय लोंनाय आरो फारसेथिं जोंना बिदिनो सिजोम सिजोम आरो फारसेथिं जोंना गाज्रि मुवा लानायफोरखौबो जोङो माने गोजानाव दोननांगोन अब्लानो माने जोङो देहाखौ साखोन सिखोन लाखिलांबाय थायोब्ला जोंना माने बेमार आजारनि बेमार आजारनिफ्राय माने ओ बारग'नो हागोन आरो नोंथां एबा दे देहाया माने साखोन सिखोनै थाबाय थागोन ओ नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनानै होदो साखोन सिखोननि बागै
औ थारैनो नोंथां नोंथाङाथ' गोबां देहानि सोमोन्दै बुंलांबायानो आं सानबाय जे आंहा एसे अब्लाबो एसे आं दाजाब देरनि नोंथां
औ
दा जोंनिया देहायाथ' गोबां ओ अंग'फोरजों दाजानाय जेरै जों जिबख्रि बुङो लिभार किडनि लांस बेफोरबायदि ओ गासै अंग'जों लोगोनांनानै जोंनि देहाया सोरदिजानाय दाना जोङो थांनानै था थानो थाखायबो जोंनि देहायाव बोलो नांगौ थाखाय जोङो आदार जायो दा जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो जोङो जे जेसेबां जों खरसा खालामो जेस जेसेबां जों बोलो बाहायो बिनिख्रुइ बांसिन जों जायो दानिया मा जायो जोंनि जानाया जों हमला दिनावहाय खनथाम जायो आरो खनथाम जानायावबो जोङो बोथिथामावबो ओखाम जायो आरो ओखामनिफ्राय जों मोनो कार्ब'हाइद्रेट जाय जोंनो देहायाव गोहो होयो नाथाय जोंनिया जाहैबाय नोंगौ जोंनो कार्ब'हाइद्रेटखौ नांगौ देहा गोहोनि थाखाय जोंनि देहाया बोलो मोननो थाखाय एबा जोंनि देहाखौ जोङो सानसे मानि खामानि मावनो थाखाय ना नाथाय जोंनिया मा खालामो जों नांनायनि बारा जायो जेरावहाय जोंनियाव बैफोर जानाय आदारफोरा जमा जानानै थायो आरो जायखौ बुङो जोङो मेजेम होननानै आरो जोङो जेरै सामफ्रामबो बेदर फिसाफोर जायो जायनि थाखाय जोंनि लिभारा खस्थ' दा बिनि थाखायनो जों बायदिसिना बेरामफोरजों ओ जोङो भुगिनांगौ जायो जेरै जाय जोंहा फाइटिलिभार होननानै बुङो आरो ओेरै जों बुङो सुगार जाय जोङो सानफ्रामबो फुङाव जोङो सा लोङो
औ
स्नि बुरजा होननानै आरो बेलासि समाव जों सा लोङो स्नि बुरजा होननानै दा बेनि थाखायबो जोंहा उननि समाव फोराव सुगारनि प्रब्लेम जायो जोंनि देहायाव जों जिखिनि जायाथों मानो जे जोंनि देहाया सानसेयावनो खहा जानानै फैया एबा बेरामा सानसेयावनो जानानै फैया बेफोर गोबाव समनि फ्राय सोलिबाय थानाय एबा जोंनि आनहेलडि लाइफनि थाखाय सानसे समाव जों भुहैनांगौ जायो दानिया जों बैफोर बायदि बेराम गोजान जानो गोनांब्ला दानिफ्रायनो ओ जों बेफोरनिफ्राय थाखाय साखाफारा जानो नांगोन होनना आं सानो आरो नोंथां दानिया नोंथाङाबो एसे बुंनानै होबावदो नोंथां ओ नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि
औ नंगौ उम जोंना ओ नोंथाङा बुंलां बुंलांनाय बायदिनो ओ जामुं जानायफोरावबो गोबां बेफोरबायदि माने देहाखौ माने माने नांगौनि बारा जानानै माने खहा खालामनानै लायो नंगौ ओ थिग बेबायदिनो जोंना जोंनि सुबुंफोराहाय गोबां जेरै ओ मैगंफोराबो जेरै जोंना मुलि होनाय आथिखालावहाय माने ओ न'फोराव जोंना बिदिनो ओ एसे एला माने खेथि खालामनानै लायोब्ला जोङो न' फोरनि ओंख्रिफोरखौ जायोबा माने जोङो ओ गोग्गो ओंख्रि मोनजायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना आथिखालावहाय हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय ओंख्रिफोराव माने गोबां मुलि होनाय जायो बेनिखायनो जोंना बै मुलि होनाय ओंख्रिफोरखौ माने लाना फैनानै जाना माने जोंना देहायाव माने गोबां खहा जायो आरो नोंथां ओ बिनिखायनो जोंना ओ जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनिफ्रायबो जोंना देहाया गोबां लोरबां जालाङो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव ओंख्रि एबा आबादारिफोरा ओ गोबां रोखोमनि मुलि बायदिसिना हासार बाहायनानैसो माने ओ मैगंखौहाय ओ गिदिर एबा बिदिनो फाननो हानाय एबा जानो हानाय खालामनानै बिसोरो हाथाय बाजारफोराव माने फाननानै रां खामायो बेखौनो जोङो बायना लाबोनानै ओ जानानैहाय जोंनि देहायाव माने गोबां खहा जानायखौ जोङो ओ माने खहा जायो होननानै जोङो बुंनो हायो ओ जेरै जोङो न'फोरावनो ओंख्रि एबा न' फोर फोरावनो जुदि जों थानानै गोग्गो जामुं जानो मोनो जे ओंख्रिफोरखौहाय ओ थिग बेबायदिनो जानाय लोंनायनि गेजेरावबो जोंना गोबां बिदिनो देहानि गोबां खहा जायो गोबां मुलिफोरा जोंनि उदै सिङाव हाबलांनाय जायो बेनिखायनो जोंना आथिखालनि सुबुंफोराहाय गोबां बायदिसिना बेमार जायो ओ जानाय लोंनायनि माने जानाय लोंनायनि खेथ्रआवबो जोंना देहाखौहाय माने बां द्राय जोथोन लानो नागिरा आथिखालनि सुबुंफोराहाय बिनिखायनो जोंना जानाय लोंनायावबो गोबां बे बेमार जानानैहाय गोबां सुबुंफोरा माने ओ जिउ खहा जानायखौ जोङो नुनो मोन मोनो बेनिखायनो जोङो देहा खौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौब्ला जोङो फारसेनिफ्राय माने जोङो सानै हयै माने मैगं एबा बेफोरबायदिनो जानाय मुवा एबा जामुं मुवाफोरखौ जोङो जानो नांगौ अब्ला जोंना माने गोग्गो अ गोग्गो अ गोग्गो देहा खौ जोङो मोन मोननो हायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' रायज्लायनाय समाबो जाबाय नङा होमब्ला
समा जाबाय औ बिदिब्ला उननि समाव सावरायफिननोसै ने नोंथां
खोनादों ने
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ
औ औ नोंथां गोजोनथों नोंथां औ खोनादों नोंथां औ
बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे नोंथां